खोनादों नोंथां
जों दा मागोनि बागै एसे सावरायनि नों आं दा नोंथांनो मागोनि बागै एसे फोरमायनो सानदों आरो। नोंथाङा खोनासंनो हागोन ना नोंथां? औ। मागोनि बुंनो थाङोब्ला जोंहा मागोनि सिगांनि सिगां एबा पुस दाननि जोबथा कालार खालि जों बेलाेगुर सावनाय जायो।
औ औ।
बेलागुरखौ बोरै बानायो होनोब्ला जों सिगाङावनो औवा थंथाम गायग्रोनांगोनै गायग्रोनानै बेनि उनाव जों माइ सिगाबखौ बे औवा थंथाम गायनायनि गेजेराव बुरजा होनानै जों बेखौ सावग्रोनाय सावग्रोना लानाय जायो आरो।
औ।
बेलागुरखौ ओ गोदोर फिसाबो खालामनो हायो आरो।
उम उम।
बेलागुरखौ जों फुं मा होनो पुस दाननि जोबथा खालाराव जों फुङावनो सिखारना दुगैस्रां लोबस्रां जों बेखौ सावो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
बेनि उनाव जोंहा ओ मागनि सेथि खालार खालि जों फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां गामिनि गेदेर गोलाव आबै आबौ ओ मोसो मोनखौ खुलुमनो थाङो आरो।
औ।
बिनि उनाव जोङो फिथा सावो, जों फिथाखौ जों हरावबो सावो आरो फुङावबो बो सावनाय जायो आरो।
औ।
मा मा फिथा सावो होनोब्ला जोंहा जेरै फिथा लावदुम एन्थाब फिथा नालेंखर लारु, थावनि फिथा बायदि बायदि फिथा बानायनाय जायो आरो। दे।
औ नोंगौ नोंथां।
आरो जोंना गामि गामि न'खर न'खर ओ मागिहैनायबो जायो। गथ'फोरा। आरो आरो जों मागोनि नामाव जों आलासिबो जानो थाङो। आरो आलासिबो फैयो आरो।
औ औ नोंगौ नोंथां।
फिथा जानो थाखाय जों आलासि जानोबो थाङो।
ओ नोंगौ।
ओ बिनिखायनो बेनिखायनो जोङो आरो हरावबो जोङो आला लोगोफोरनियाव थांनानै फिथा जाहैनाय जायो आरो।
औ नोंगौ नोंथां।
आं मिथिनायाथ' बिखिनियानो मागोनि बागै नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंगौ हागोन नोंथां जों दा मागो होनब्लाथाय मागोआव जोङो बेबायदिनो नों होनलांनाय बायदि दानि जोंना गासिबो न'खर न'खर फिथा साव खायो आरो बे मागोआव जोंना फिथा जानाया जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो दंखायो।
औ।
बेबायदिनो जोङो मागोनि सिगां नों दानि होनलांनाय बायदि बेलागुर पुस दाननि जोब था खालाराव जोङो नोंगौ बेलागुर सावो बेहाय जोङो फुंङावनो एबा सिखारनानै जोङो दुगैस्रां लोबस्राङै जोङो बेखौ बेलागुरखौ सावनाय जायो आरो नोंथां।
औ।
आरो जोंना मागनि एक थारिखा खालि एबा सेट खालार खालि जोंना फिथा जानाय फिथा सावनाय बेफोरबायदि जायो आरो।
औ।
जों फिथाखौ नों दानि होलांनाय बायदि लान लावदुम एन्थाब थावनि नालेंखर नालेंखरनि लाद्दु बेबायदि खालामनाय जायो
औ।
जों दा मा फिथाखौ माबोरै बानायो होनबाथाय जों फिथाखौ फार्स्टावनो जोङो माइब्रा एबा माथ था बे बेनि माइरंखौ सोमनानै सोमना दोननाय जायो हराव
औ।
बेखौ सोमनानै जोङो अ जेब्ला गुरै जायो अब्ला जों बेखौ दिं-दिंखि एबा बे वाल वालाव जों होनानै देग्लिनाय जायो आरो नोंथां।
औ।
बेयाव देग्लिखांनानै जोङो जेब्ला गुन्दै गुन्दै जायो बेखौ जोङो थाउन एबा थावनि फिथा एबा लावदुम फिथा एबा एन्थाब बेफोरबायदि बानायनाय जायो आरो नोंथां जेब्लाबो उन्दो गुन्दै जायो माइरंआ
औ।
बेनि उनाव जोङो बे फिथाखौ सावनाय जायो। फिथा सावनाय जायो आरो जोंना मागोआव बेबायदिनो नों होलांनाय बायदि दानि आलासि आलासिबो फैयो आलासिबो जानो थाङो नोंगौ।
औ।
मागो मागो होनब्लाथाय जोंना मागोआव जोंना गोजां बोथोरबो जायो आरो नोंथां।
औ।
बे समाव जोंना गोजां बोथोरबो जायो मागोआव फिसा जानाय टाइमाव
औ।
दा जोङो बेबायदिनो मागोनि नामाव जोंहा गासैबाबो न'खर न'खराव माने जोंनि न'खर न'खर बेबायदिनो मागोनि बेदर बेफोरबायदि जायो।
औ।
बे बायदिनो जोंना मागोआव खेला आरिफोरबो थाङो। गामि गामि होनाय जायो नोंथां मागोआव जोंना मा होनो मागोनि खेलाया बेफोरबायदि
औ
आंबोथ' दा बारा मानथिला नोंथां नोंथाङा एसे मिथिबावबा फोरमायबावनो हागोन नामा नोंथां मागो नि बागै
हागोन नोंथां जोंथ' फिथाखौ सावनासो जाखायो नालाय
औ
फिथाखौ बोरै सावो होनोब्ला जोङो ओ सिगाङावनो अन गुन्दै माइरं गुन्दै एबा माथा एबा माइब्रानि गुन्दैखौ खालामग्रोना लाखांनायनि उनाव ओ गुन्दैखौ बोरै गुन्दै खालामो होनोब्ला जोङो उवाल एबा
वाल एबा औ दानि मा होनदोंमोन नोंथाङा बोरै मोनसे बुस्थु दंबावोमोन गाहेन गायेनफोरजों देनानै अन गुन्दै खालामो आरो बिनि उनाव बिनि उनाव जोंहा दै होनानै एसे दै होनानै जोंहा बेखौ नानाय जायो
औ नंगौ नोंथां
नाखांनायनि उनाव जोङो ओ सारायखौ अराव जाननानै जोङो थाव होग्रोनानै जोङो गुदुं खालामग्रोना लाग्रोनांगोन
औ औ
बिनि उनाव ओइ नानाय आ गुन्दैखौ जोङो लारु खालामनानै ओ फिथा महर खालाम खालामना लाग्रोनांगोन बेनि उनाव बेनि उनाव जोङो सारायाव थाव साराय थाव गुदुङाव होनानै जोङो बेखौ एवो
औ नंगौ
बेनि उनाव एवखांनायनि उनाव जों बेखौ जायो आरो
औ औ
आरो लावदुम फिथाखौ माबोरै बानायो होनोब्ला जोङो बिदिनो अन गुन्दै खालामनानै जोङो ओ गारहा गारहायाव जोङो एबा जौदु गारहाय एबा जुदु बेयाव जोङो बेखौ जोङो अराव जांग्रोना लाग्रोनानै दै दै होनानै जोङो दैखौ गोदौहोग्रोनांगोन फार्स्टआव
औ नंगौ औ औ
बेनि उनाव जोङो बेखौ टिख्लिनि मुख्रा एबा खुरैयाव जोङो गुन्दैखौ लानानै बेहाय जोङो होनानै सङो आरो
औ नंगौ
गाहायाव होनानै जोङो संनाय जायो आरो बेनि उनाव बिनि उनाव फिथा महर लाबा जों बेखौ जानाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां।
बिनि उनाव जोङो नालेंखर लारु बेखौ बोरै बानायो होनोब्ला जोङो सिगाङावनो नालेंखरखौ सुखिग्रोना लाग्रोनांगोन। बिनि उनाव बिनि उनाव जोङो ओ सिनि होयो सिनि होखांनायनि उनाव जोङो ओ नालें-नालेंखरखौ एवग्रोनना लानांगोन सिगाङावनो बेनि उनाव बिनि उनाव जोङो सिनि सिनिखौ होना होयो आरो बिनि ओ उनाव बिनि उनाव जोङो मोनबा जानाय महर लाबा जाजानाय महर लाबा जों बेखौ खांनानै गो थोरसि एबा गामलायाव दोननानै जों बेखौ लारु खालामनानै जानाय जायो आरो आरो
औ
बिनि उनाव जोंहा एनथाब फिथा एन्थाब फिथाखौ बोरै बानायो होनोब्ला बिदिनो ओ माइब्रा एबा माथाखौ अन गुन्दै खालामनानै जों बेखौबो ओ साराय गुदुं एबा टावा बेफोरखौ गुदुं खालामनानै जों बेफोराव ओ अन गुन्दैखौ होनानै ओ सिबिं सिबिंखौ होनानै जों बेखौ फिथा एन्थाब फिथा खालामनानै जानाय जायो आरो अराव
औ नंगौ नोंथां।
औ बिनि उनाव जोंहा ओ गामि गामि जाहैनायबो जायो।
उम उम नंगौ।
आरो बिनि उनाव जोंहा फुजाबो फांसनबो खालामनाय जायो आरो
औ नंगौ नंगौ।
बेहाय मोसानाय बादायलायनाय सल' खननाय बादायलायनाय बिदिनो बायदि बायदि। ओ खालामनाय फांसन फैयो होयो आरो
औ नंगौ।
आंनि मिथिनायाथ' बेखिनियानो नोंथां दा जोंना टाइमाबो जाबाय नोंथांजो रायलायनो मोनना मिथियैखौबो मिथिनो मोना मागोनि बागै गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथाङा आंबो गोजोननाय थाबाय नोंथांनिफ्राय आं मोनथियैखौ मोन्थिनो मोननानै
औ दे होमबा नोंथां।
औ